नोंथां
अ खानादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां,
अ नोंथांसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामग्लानाय जासे हरनाय थाबाय नोंथां,
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासे हरग्रोनाय थाबाय नोंथां,
औ ओ नोंथांखौ आं फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन आरोना। ओ बे आयदानि मुङानो जाबाय माने औवानि सायाव माने बायदिसिना आगजु बानायनायनि सायाव आं माने सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथांजों।
औ औ थारैनो सावरायनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां सम होनो हागोन ना?
औ औ थारैनो सम होनो हागोन नोंथां।
औ होमबा नोंथाङा एसे बुंग्रोना होगोन होग्रोना हागोन नामा?
औ औ थारैनो हागोन नोंथां, ओ औवा होनोब्ला नों थां जोंनिया औवाया रायजो जानायावहाय जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना, गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' सुबुंफोराहाय रायजो जाबोनायाव औवाया। जोबोद बिफाव होबोदों आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना गोदो। गोदायहाय बर' सुबुंफोराहाय औवाजोंनो गोबां रोखोमनि। मुवा बेसाद बानायनानै लाबोदोंमोन आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना गोदो गोदायथ'। बेबायदिनो जोंना मुवा बेसादफोरा बारा एसेबां गैयामोन, नाथाय जोङो बेबायदिनो मिथिंगायानो सोरजिनाय औवा, बे औवाजोंनो गोदो गोदाय बायदि रोखोमनि मुवा बेसादखौ बानायनानै बर' सुबुंफोरा। गावसोरनो गाव बानायना ओ लादोंमोन आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय गोदो गोदाय जोंना ओ बर' सुबुंफोराहाय औवाजोंनो। बेबायदिनो उन्दुग्रा बैसां बानायोमोन बा जोङो जग्रा बैसां औवाजोंनोहाय ओ माइरं जावग्रा खादा, दाला सान्द्रि बा जोङो सान्देंगा, बायदि गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद बानायोमोन आरोना नोंथां मानो बानायोमोन होनब्ला। गोदो गोदायथ' जोंना बेबायदि प्लास्टिकनि मुवा बेसाद गैयामोन बा स्टेइलनि बा जोङो बेबायदिनो जग्रा बायदिसिना गैयामोन नालाय नोंथां। बेनि थाखायनो जोंना ओ औवाजोंनो गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद बानायोमोन आरोना नों थां जेरैहाय जोंना गोजां बोथोर फैयोबोला औ गोलोम बोथोर फैयोबोला जोंनिया औवा जोंनो, बर' सुबुंफोराहाय गिसिब बानायोमोन बा जोङो दैज्लां बोथोर फैयोब्ला। बे दैज्लां बोथोरावबो जोङो ना गुरनो थाखाय आइजो माहारिया। जेखाइ जेंगाय खबाय बे खौबो औवाजोंनो बानायनानै गुरहैयोमोन आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जोंना। ओ औवाया गोबां रोखोमावबो हेफाजाब होयोमोन आरोना बर' सुबुंफोरनोहाय जेरैहाय जोंना दुब्लियाव आबाद मावनोबो लाबो जोंना ओ औवाया गोबां हेफाजाब होयोमोन आरोना नों थां जेरैहाय जोंना नांगोलखौथ' दंफांजोंसो बानायो नङा होमबा नोंथां? बेनि थाखाय जोंनो ओ मोसौनाव होनो थाखाय जुंगाल मै बा जोङो बायदि। औवायानो जोबोद गोनांथिमोन आरोना नोंथाङा बेनि उनावहाय जोंना मारा। बेनो थाखाय हुकेन हुकेनखौबो जोङो औवाजोंनो बानायोमोन आरोना नोंथां।
औ
औ खोनादों ना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ बेबायदिनोहाय औवाजोंनो गोबां रोखोमनि ओ बानायोमोन आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जोंनिया ओ आइजो माहारिया जि दानायावबो औवाया जोबोद हेफाजाब होयोमोन आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना औवानि औवानिफ्राय जोंङो सोरखि बानायनो हायो जोनथोर बानायनो हायो। बा जोंङो गोबां बिदिनो मुवा बेसाद जेरैहाय जोंना गोदो गोदाय थावख्रि लुनाय दङमोन ना नोंथां बेफोरखौजोंबो जोंना। औवाजोंनो बानायनो हायोमोन आरो ना नोंथां बेजों लोगोसे जोंना जि दानायाव नांगौ जानाय माखासे, गनसा गनसि बा जोङो माखासे मुवा बेसाद बेफोरखौबो जोंना सि दानायाव औवायानो, औवाजोंनो बानायजोबोमोन आरोना नोंथां। औवायानो जोंना गुबै होननानै जोङो साननो हायोमोन आरो ना नोंथां ओ जो दा आथिखालनि मुगायावबो नायनो थाङोब्ला औवाया जोबोद। खामानियाव होयो आरो ना नोंथां जेरैहाय जोंना ओ औवाजोंनो न' बानायो। बा जोङो औवाजोंनो बेबाय दि नोंङो ओ मैगंनि बैसां होयो बा जोंङो दा आथिखाल मुगायाव औवाजोंनो ओ बिजाब बानायनाय बा जोंङो बायदिसिना बाथ'रि खागस खिथाब बायदिसिना बानायनाय नुयो आरोना नोंथां बेजोंनो दा जोंना औवाया गोदोर गोदोर औवाफोराबो जोंना दा बिल दिं गोदोर गोदोर बानायनायफोरावबो जोंना औवाया हेफाजाब होयो आर ना नोंथां। बेजोंनो जोंङो दा आथिखाल मुगायाव औवानिबो बागान बानायनानै जोंना ओ गोबां बेबायदिनो रांखान्थि बिथोंङाव ओ ख मदद खालामनो हायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना संसार जानायाव नांग ग जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ बायनो थाखाय जोंङो औवानिनो बागान बानायनानैहाय जोंङो ओब सासे जिउआव साक्सेस बा सुबुं जानो हायो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोंना औवाया बिदिल' ओ खामानियावल' होया जोंना औवाया जानायावबो खामानि होयो आरोना नोंथां जेरै औवा बर' सुबुंफोराहाय दैज्लां बोथोर जायोबोला जोंना बे औवानिफ्राय ओंखारनाय गोरलै गोरलै बिजौ बा जोंङो बेखौसो होनो औवा मेवाइ बे औवा मेवाइखौबो जोंङो ओ बर' सुबुंफोराहाय दैज्लां बोथोराव संना जायो आरोना नोंथां। बिदिनो जोंना औवाया गोबाव ओ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दोंङो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना ओ माखाल औवा बुरखा औवा बिजलि औवा गराय आयथिं गराइ सुगुर औवा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि औवा दों आरो ना नोंथां बेबायदिनो औवाया जोंना जोबोद हेफाजाब होयो आरो ना नोंथां। नोंथांङाबो बिदिब्ला आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां? नोंथांङाबो औवानि बागान यै मा मा मिथिगौ आंनो फंनैसो बाथ्रायाव सावरायनानै बा फोरमायनानै खोन्थादो नोंथां।
औ औ नोंथां फोरमायनो आंबो नोंथांङाथ' बुंनां औवायानो नंङा होमबा औवाया जेनेबा मा मा खामानियाव फैयो बिदिनो ओ
औ नंगौ नोंथां।
जोंङो बिदिनो ओ खामानि मावनो होनोब्लाथ' जोंङो जेनेबा मोसौनियाव बिदिनो ओ नांगोलबा नांगोराथ' दंफांसो जाहैबाय बिदिनो मा होनो बेखौ ओ मै बिदिनो मोसौनि गोदोनायाव बुरजा माबा फाल बिदिनो गोव लोवरु मोसौखौ एसे माने सिगिनो हानाय बायदि जों बेफोरखौ बानायनाय जायो आरोना जेनेबा खामानियाव बाहाय हायनाय जेनेबा बिदिनो जोंङो ओ औवारजों जेनेबा माइबा माइबि मैगं थाइगं गायनायावबो जोंङो माने सां बानायनाय जायो आरोना। जेनेबा मैगङा जेनेबा मानला लांनो हायो जेनेबा सायाव मोजाङै जेनेबा फिथाइ होनो हायो बिदि बायदि। खालामो आरोना जोंङो जेनेबा बेराफोरबो होना होजायो ओ बिदिनो जोंङो ओ माने बहुद बहुद बिबागनि माने जिनिस बानायनो हायो आरो ना। जेनेबा जोंङो सियारबो बानायनो हायो औवानि बेफोरबायदिनो जोंङो गिसि ब बिदिनो जोंङो मा होनो बेखौ ओ खबाइ जेखाइ बिदिनो जेनेबा खख्ला बेफोर बायदिसिना जेनेबा जोंङो ना हमनायाव बाहायनाय आगजुफोरखौ जोंङो बानायनाय खौ नुनो मोना आरोना जोंनि बर'फोरा बांसिनै बानायनाय जायो जेनेबा बिदिनो जेखाइ खबाय इफोरखौ औ बिदिनो जोंङो आरो औवाखौ माने न' जोंना गोदो गोदाय माने बर' सुबुंफोरा माने बिदिनो जेनेबा दानि बायदिथ' जोंहा फाक्क न'लुनो हानाय जेनेबा जेबो राहा गैयाबोन नालाय जेनबा जोंङो बेखौनो औवाजों औवानि हेफाजाबजों जोंङो माने बिदिनो थोरिखौ माने बि बिदि न' बानायनाय जायोमोन आरो। औवानि हेफाजाबै। औ बिदिनो जोंङो औवाखौ बुहुद खामानियाव बाहायनाय जायो आरोना जेनेबा ओ मायबा मोनसे न'खराव खर्म जाबाय जेनेबा हाबायानो जा जेनेबा रुंसारि जानायनि मोनसे मा होनो बेखौ ओ साहोनाय जेबो मानसि बे बिदिनो कास बेफोरबायदियाव जेनेबा जोंङो ओ सायला मोनसे जानो थाखा फाइन' बानायनायफोरावबो औवानि हेफाजाबजोंनो बानायनाय जायो आरोना जेनेबा।
औ नंगौ नोंथां औ।
जायखौ जोंङो ओ भारा लाबो जेनेबा टेन्थ हाउस होनना बुंनाय जायो जोंङो आथिखालाव। औ बेफोरबायदिनो जोंङो कर्म मोनसे खुंलांनाय जायो आरोना। जेनेबा औवानि हेफाजाबजोंनो बिदिनो ओ जेनेबा जोंङो औवा औवानि जेनेबा जेखाइ खबाइ हेबनायजोंनो माने जोंङो बर' सुबुंफोरखौ खायफा खायफा सुबुंफोरखौ माने जोंङो मा होनो बेखौ जिउखौ खौरांनायखौ नुनो मोनदों आरोना। बिदिनो जेखाइ, खबाइ हनानै माने गावनि जिउखौ माने बिदिनो बिसोरो जेखाइ खबाइ हनानै जेनेबा हाथाय बाजाराव फानहैनानै बिदिनो जि एसे रां मोनो बिदिनो सोलिना थानाय बेखौ जोंङो जिउ खुंनायखौ नुनो मोन्दों आरोना खायफा खायफा गामिफोराव। औ बिदिनो।
औ औ।
मा होनो जों दा आरो औवाखौ माने बिदिनो खामानियावल' बाहायनाय जाया नङा होमबा जोंङो औवाखौ मान मे औवा मेवाइ दा दैज्लां बोथोराव जिहेथु औवाया माने खिलियो बेखौ जोंङो औवा मेवाइ होनना बुङो आरोना बेखौ जोंङो माने ओंख्रिबो जाजायो आरो ना जेनेबा अनला खारैजों जोंङो बांसिनै जानायखौ नुनो मोनो। जेनेबा औवा मेवाइ होनना जोंङो जायखौ जेनेबा जोंङो बे जोंनि बर'फोराथ' खारै ओंख्रि जानो मोजां मोनो। नालाय बिरादानो ओ जेनेबा औवा मेवाइजों अनला आरो जों माने जोबोर थावनाय मोनो होनना खोनादों आरोना आङो मोनजाबायबो मोनजानायालाय ओ बिदिनो जोंङो औ बिदिनो जोंङो जेनेबा नोंथाङासो बुंलांबाय दहायसो जेनेबा जोंङो न' लुनायावबो माने, माने जेनेबा पाक्कान' नङियावबो माने जों औवाखौ बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां। ओ जोंङो बेनि उनावबो जोंङो जेनेबा पाक्का न'लुनोबाबो जोंङो जेनेबा सामधालाय जे जोंङो पक्का बानायगोन जों बेनि बेखौ जोंङो माने औवानि हेफाजाब नङाबा जोङो लुनोनो हाया नंग्रा नङा नोंथां? जेनेबा आङो नोंखौ बुंनो ओ जोङो माने सथानो थाखाय जोंनो माने गार्खौ जोङो दोग्रोनांगोन जेनेबानि सायाव जोंङो सिङाव माने जोङो औबेवाखौ माने थिया खालामनानै बेखौ गाजजाल दोसथाबनानैसो जोंङो साबथालायखौ माने लुनानै होनो हायो माने नङाबा। जोंङो औवानि हेफाजाब लायाबा माने जों बेखौ लुनानै होनोनो हाया।
नोंगौ नोंथां औ।
औ बेबायदिनो जोंङो औवाया बुहुद खामानियाव फैयो आरोना जेनेबा जोंनि जेनबा खामानियाव बाहायजायो बिदिनो जोंङो ओमफ्राय मैगं थाइगं गायनायावबो जोंङो सां एबा बैसां होनानै ओमफ्राय बेरा होनानै जों बेयावबो बाहायजायो जेनेबा जों औवाखौबो जाजायो जों बिदिनो बुहुत खामानियाव बाहायबोयो आरोना जेनेबा जोंङो औवा होननाय बुस्थुआ माने जोंनो गासिबो फ्रियावबो माने हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जेनेबा जोंङो औवा जों माने जोंङो दरजाबो बानायनो हायो
औ औ औ नंगौ।
बिदिनो जोंङो बहुद किसुमान खामानियाव जोंङो मदद मोनो आरो। आरोोना जेनेबा जेनेबा जोंङो औवा गायनानैबो जों माने फैसा खामायनो हायो आरोना जेनेबा औवाया थ' जोबोद मैल्य गोनां बुस्थु जाहैबायना बियो जेनेबा जोङो बिजलु औवा जेनेबा जाथि औवा जेनेबा बोरखा औवा बेफोरबायदि औवानि जों बागान खालामनानैबो जोङो माने फैसा खामायनो हायो आरोना बिदि जोङो जिउखौ खुंलांनो हायो आरोना
औ औ।
औ दे होमब्ला बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय नङा होमबा? नोंथांजों माने औवानि बागै एसे सावरायनानै मोजां मोनबाय आं गोसोखौ।
औ औ नोंथांजोंबो औवानि सोमोन्दै सावरायनानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय नोंथां।